हेलौ।
औ नोंथां।
हेलौ नोंथां बे समावहाय नोंथांजों बर' समाजाव जौनि बाहायनाय बेनि सोमोन्दै सावराय सावरायनो लानो नागिरदों नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला आं जागायजेनदोनि जौआ जादों मोनसे बे मोसा मुवा जायखौहाय लोङोब्ला उन्दुनो ओंखाराम एबा फेनाय मोनो बेबायदिनो जौखौहाय बर'फ्रा गुबुन गुबुन आदबै सङो एबा बानायो। लोगोसेनो जौखौ जों माखासे ओ टेक्न'ल'जि बाहायनानै बानायनाय जौ गुबुन गुबुन बिलाथि जौखौफोरखौबो बाहायनाय मोन्दोंमोन बाहायनाय नुनो मोनो जेरै बियार, राम, वइस्कि, बेबायदिनो बर'फोरा जौखौ गुबुन गुबुन हाबा हुखाफोराव बाहायो जेरै, ओ। हाबा हुखाजों लोगोसेनो फोरबोफोरावबो बाहायो जेरै
औ
बैसागो बैसागो रंजानाय मागो हाबा फोरबो गारजा आरो ओंखाम गोरलै लोगोसेनो जोंनि हाल जांख्रा बेफोर फोरबोफोराव बाहायनाय जायो दा आं नोंथांनिफ्राय बर'नि जौ बानायनाय आदबनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ दा नोंथाङा जाहोनलांबाय बे गासिबो सैथो। दा आं गिबियावनो ओ जौ बानायनाय आदबनि बागै फोरमायनोसै
दा जौ बानायनाय आदब होनोब्ला जों गिबियाव जौखौ बानायनो थाखाय माइरंखौ जों ओ मोनसे थौ एबा मोनसे आइजें लानानै ऐयाव दैजों गिबियावनो माइरंखौ रुनानै लाग्रोनांगौ जायो। बिनि उनाव बे रुनानै लानाय माइरंखौ उनाव प्लास्टिक एबा थालिर बिलाइ बायदि ब'नानै बेयाव जोङो बे रुनानै लानाय माइरंखौ एरननानै बेखौ गुसु जाहोनानै बेयाव ओ एमाव फोननानै जों एमावाजों मोजाङै बेखौ ज'यै ओ एमावखौ लगायजोबनानै बेखौ जों मोजाङै मोनसे बाल्थिं एबा थौ गिदिरफोराव सोनानै दोननांगौ। अब्ला बियो साननैसो उनाव बियो जौ महरै लोंजानाय जायो। दा बेबादिनो ओ जौआ गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै जौ गोरान जौ गिसि दा आं जा बुंलांबाय बे जौगिसिनि बिथिङाव ओ दा बे जौ गिसिखौनो जोङो जौ गोरान बानायनो थाखाय गुबुन आरोबाव माखासे रोखोम ओ गुबुन आरोबाव गुबुन मोनसे बिथिंजोंसो जों जौगोरानखौ दिहुननो नहायो। जौ गोरानखौ बानायनो थाखाय गिबियाव जोङो अदाबाव माखासे गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थौखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ।
ओ दा थौखौ बेबायदिनो जाबखोनानै ओ गोजौनि गोजौ थालोनि थौआव जों दै गुदुंखौ दुंहोनाय जायो। बेयाव दै होनानै दोननाय जायो। आरो बेबादिनो गेजेर बाहागोआव जों थौखौ सुफुंनाय माखासे गुदुं सुफ्लुंनाय खालामनानै
औ
ओ बेजों बेबायदिनो गेस गलांनाय बायदि जों थौखौ बाहायो। आरो गाहायथाराव जों बेबायदिनो जौगालांनो हानाय बादि मोनसे थौ बाहायो जायखौ जजों बे गेजेर बाहागोनि थौजों लिरथेनानै लानाय जायो। बेखौ हाब्रुजों लिरथेनानै जिस्रिजों मोजाङै खाथेनानै लायो। बेबादिनो
औ।
जौ गोरानखौ जेब्ला दैया दुंगोन अब्ला खफ' जानानै बिरखोलाङो। दा बेबादिनो दै दुंनायजों लोगोसे जौ गोराना बेबायदिनो थरथिं थरथिं रोखोमै गबोयो दा बे ओ जौ गोरानखौ जों आजावनोबा लाथुमनानै दोननो थाखाय गिलान बा बथल बेबादिनो दोंग्रा आइजें बाहायो। दा बेखिनियानो
आरो ओ जौखौ जों गोबां माखासे हाबा हुखा बा खि ओ‌ माखासे फोरबो बा माखासे ओ‌ बेबाद दिनो सावरि जानाय बेफोराव बाहायो।
औ
ओ जौखौ जोंङो बेबादिनो माखासे फिथाइ सामथाइजोंबो बानायनो हायो। ओ
नोंगौ।
जेरै ओ खान्थाल फिथ थाइ, थालिर फिथाइ ओ आमलाय फिथाइ आंगुर फिथाइ बेबादिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ फिथाइजों जौखौ बानायनो हायो। ओ‌ खालम खालि दा जौखौ होदो दा इसोरखौ सिबिनायनि थाखायबो जौ होनानै बावनाय जायोमोन। नाथि नाथाय आथिखालाव बे हुदाया गैला। ओ
नोंगौ।
सब ओ टेक्नलजिनि मुगाजों लोगोसे ओ सोलोंथाइ फैनायजों लोगोसे बर' फोरनि गेजेरावबो गोबां सोलायनाय फैबाय। मानोना मानसिया साननो हनायजों लोगोसे ओ जोंनि ओ रोंनायजों लोगोसे साननाय हनायाबो सोलायो। बिनि थाखाय जों आथिखालाव फुजा फोरबोफोराव जौखौ बाहायला बिनि अनगायै बिबार बा बायदिसिना फिथाइ सामथाय होनानैसो जों इसोरखौ सिबियो।
नोंगौ।
आथिखालाव जों ओ‌ बेबादिनो गाव-गाव सं जौखौ संनायनि अनगायैबो ओ टेक्नलजिनि मुगाजों ओंखारनाय गोबां माखासे जौफोरखौबो मोननो हायो जेरै ओ उइस गि राम किंफिसार पुर्बक बेफोरबायदि गोबां गुबुन-गुबुन रोखोमनि जौखौ नुनो मोनो औ। जौआ जाहैबाय रोखोमसे फेग्रा मुवा। ओ जायखौ लोङोब्ला जोङो ओ जोंनि खर'आ बारा खामानि होआ।
नंगौ थारैनो।
जौ लोंङोब्ला जोंहा माखासे ओ मुलाम्फाबो जायो आरो खहाबो जायो। दा आं गिबियावनो ओ माखासे मुलाम्फानि बागै फंनैसो बुंग्रोनोसै। ओ जौआ जोङो मुलि महरैबो खामानि होयो जेरै जोंहा बेबादिनो औ ओ उदै गाज्रि बा गेस जानायफोराव जौ गोरानखौ ओ एसे लोंनो होयोब्ला जोंहा गेस जानाया खारो।
औ।
आरो बेबादिनो खहा होनोब्ला जोंहा जौ लोंनानै गोबां माखासे खहाबो जायो ओ जोव लोंङोब्ला जों गावनि साननो हानाय गोहोआ गोमायो। जौनि निसाजों जायनि थाखाय न'खराव बा गामिनि सोरबा सुबुंजों नांलाय खमलाय बिदि बायदिनो गोबां दावराव दावसि जायो। दा नोंथाङाबो
नंगौ।
बे जौनि मुलाम्फा बा खहानि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोननि थारैनो जउखौथ' जों सरासनस्रै फ्राय बयबो बाहायो जोंनि दोरोङारि हाबा हुखा आरो फोरबोफोराव बेबायदिनो जों
औ।
बर'नि दोरोंङारि जौखौ जों बाहायनानै एबा फाननानै जों रांखान्थि बिथिङावबो मुलाम्फा मोननो हायो जायजों जों न'खर सुंथानो हेफाजाब मोनो बेजों लोगोसेनो जों बर'फोरा जेरैहाय जौ गिसिखौहाय ओंखामजों बानायोखाय बेवहाय माखासे जोंनि अफ्रि आग्लायना थायो बेखौ बेवहाय जों बर'नि जौ गिसियाव बाहायनाय एबा सायनानै गारनाय अफ्रिखौ जों बाहायना अमा फिसिनो हायो बेबायदिनो बर'फ्रा अमा फिसिनानै रांखान्थि बिथिङाव मुलाम्फा जानो हायो। लोगोसेनो बर'फोरा जोंनि जि दोरोङारि जौ जौ गोरान जौ गिसि, माइब्रानि जौ बेफोर जौखौहाय जों ला संनानै एबा बानायनानै जों माखासे दिन्थिफुंसालि बबेबा मोनसे कनफारेन्स बेफोराव दिन्थिनानै जों बर'नि धोरोमखौ दिन्थिनो हायो बर'नि हारिमुखौ खौ लाखिनो हायो बेजों लोगोसेनो आथिखालाव जोंहा बर'नि जौ जौ गोरान आरो जौ गिसिया ओ भारत सरकारनि ओमफ्राय जि जि आइ टेक जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेसन टेकबो मोननो हाबाय ए जाय जोंनि थाखाय गोग्गाथावना ओ जोंनि बर'नि जौवाहाय हादरारि थाखोआवबो दावगालांनो हाबाय बेबायदिनो ओ जौखौ जों बाहायो। जो ओ जोंनि हाबा हुखा फोरबोफोराव बाहायो बाहायनाया बेबायदिनो जों जौ जौखौ बाहायो होननानै सरासनस्रा बाहायनायनिख्रुइ नांनायनि बारा बाहायोब्ला जों माला माखासे मुलाम्फाजों लोगोसे खहाबो दङ। जे जौनि खहाफोरनि मादाव जोंहा जौखौ जों बांद्राय लोङोब्ला जोंनि देहाया नाख्रेबलाङो बेबायदिनो मा माखासे बेमारफोरा जोंनाव सोमजिनो हागौ बांद्राय जौ लोङोब्ला जेरै ओ लिभार गाज्रि जानाय एबा लिभारनि माखासे बेजोंनो सोमोन्दो गोनां बेमारफोर लोगोसेनो मोदोम बुनाय बेफोरबायदि बेमाराहाय जोंनाव जानो हागौ लोगो जोबनायाव मानसिया बांद्राय लोङोब्ला थैहैनोबो हागौ लोगोसेनो जोंनि जों जौखौहाय न'खराव बानायो होनना न'खरनि मानसिफोरा बांद्राय लोङोब्ला जोंनि न'खर आरो समाजा एसे गेरेबलांनोबो हागौ बांद्राय जौ बाहायनायनि गेजेराव जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय नंखाय बुजिलायनाय बेफोरबायदि सोमजिना जोंनि समाजा गुबुंले जानो हागौ लोगोसेनो जों जौखौहाय जोंनि हाबा हुखाफोराव बाहायो बेबायदिनो बाहायनायाव जों बांद्राय बाहायोब्लाबो जोंहा मानसिफोरा फे बांद्राय फेयोब्ला जोंखौ दा जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय गोरोन्थि बुजिलायनाय सोमजिहोनो हागौ
औ
बेबायदिनो जों जौआ बर'फोरनि दोरोङारि लोंग्रा मुवा हिसाबै जों बेखौ बाहायोब्लाबो बेखौ मोजाङै बाहायोब्ला जोंहा खहा जानाय नङा बेबायदिनो बेखौ बांद्राय बायोबोब्ला जोंहा खहाबो दङ बेबायदि बिदिनो जों जौखौ थि बिबांनि बाहायनानै जों जोंनि दोरों आरो हारिमुखौ लाखिनो हागोन दा बिदिब्ला नोंथां जों जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां
दे बिदिला
औ नोंथां दे